औ नोंथां उम अब्ला बे समाव जों बिफां लाइफांनि सोमोन्दै दसे सम सावरायनोसैन'? ओम जेरै नों सोरगिदिं जोंनाय मिथिंगायावखौ नायोब्ला जोंहा बिदिनो रोखोम रोखोमनि बिफां लाइफांखौ जों नुनो मोनोसै नङासै?
औ औ।
जेरै फिसा गेदेर जों बिफां लाइफां बिफांनिफ्राय जोङो मुलाम्फा मोननायखौ मोननो थाङो आरो ना। जेरै जों बे बिफां लाइफां गायोबा जोंहा बिदिनो आबहावायाबो जोंहा थाजिम जायो। बा जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय जों मा मोननो हायो अक्सिजेन नङासै? उम। जों अक्सिजेना जोंनि थाखाय गोनांथि देहानि थाखायबो गोनांथि नङासै? जेब्ला जोंनि जिउआव अक्सिजेन जोबगोन अब्ला मा जागोन जों हां लानायफ्राबो मा जाहैगोन बन्द' जाहैगोन। बेनिखायनो जोंनि थाखाय अक्सिजेनआ गोनांथि। दिनै अक्सिजेन गैयाबाला जोंहाबो जेबो गैया। ओ जायफ्रानो दा बुहुमाव थांनानै दं बिदिनो जिब जुनार दाउसिन दाउला दंफां लाइफां गासिबो मा लानानै थांनानै थायो बिरनो बार लानानै अक्सिजेन लानानै। थांनानै दं नङासै नोंथां? ओम दिनै जोङो बेफोरखौ फांसे दानोब्ला जोङो फांनै फांथाम जोङो जोंनि दंफां लाइफांफोरखौ जों गायनांगोन आरो। अब्लासो जोंनि मिथिंगाया समायना जागोन आरो बिदिनो अखा बांखायाबो हागोन आरो। बेनिखायनो जों जेब्ला जों टाउनाव थाङो अब्ला जों दानि गरम बोथोराव ज' जेब्ला जों टाउनाव थाङो अब्ला जोंहा बेबायदिनो गरमखौ जोङो सैसोनो हानायखौ जों मोननो थाङा आरो बेनिखायनो दिनै बेयाव मानि थाखाय गरम जायो होमब्ला टाउनाव बेबायदिनो दंफां लांफां गैयिनि थाख खाय बांसिन गरमखौ जों मोननो हायो आरो। बेनिखायनो नोंथांनिफ्रायबो नोंथां मोननि न'आव मा मा दंफांफोर गायदों बा मा मा दंफां नोंथांमोना बेबायदिनो गायनानै बेबायदि मुलाम्फा मोननायखौ नोंथाङा मोननो थांदों बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन दे।
औ बिदिनो जोंनिथिंथ' बिदिनो जोंनि ओनसोलावथ' बांसिन ओ गाम्बारि सिगुन ओमफाय जिया लाइ दलर ओमफाय बिदिनो गय फिफां माने ओमफाय बिदिनो गोबां फिफांफोर मोननाय जायो ओमफाय बिदिनो साल फिफां बिखौ माने थंसे थंनै बिदिखौ माने नुनो मोननाय जायो आरोखि ना नोंथां ओमफाय बिदिनो बुंनो थाङोब्ला बिदिनो साल साल बिफां होननानै बुङोबाथ' जोङो जोबोद बेसेन गोसा बिफां होननानै बेखौ जों बयबो मिथिखायो। औ ओ आरो बेखौ आथिखालाव साल बिफांखौ बारा नुनो मोननाय जाला। माने बिनि ओ गोबां खमायनायनिफ्राय खमायनाया खमायनायखौ जों नुनो मोनबाय। ओ बिनि गुदि जाहोनानो जादों साल फिफाङा माने जोबोद बेसेन गोसा आरो बिनि जा बानायनाय जेरै सियार टेबोल जेनेबा न' बांफोराव बानायनाय जेनेबा बेफोरबायदि न' बां बानायनाय मानि बेफोराव बाहायनाय जायो ओमफाय बिदिनो जे जेनेबा ओ बेयाव जेनेबा जा बानायो जेनेबा जा जिनिस बानायो। माने बियो गोबाव बोसोर जोरो आरोखि। गोथां माने सालजों जा जिनिस बानायो बिदिनो जेनेबा बिदिनो गाम्बारि बिफांजों जेनेबा ओ साल फिफांजों जेनबा रुजुलायबा माने बिसोरजों मानि बे फिफांजों जेनेबा गाम्बारि फिफांजोंबो सियार जेनेबा बानायबाय जेनेबा ओमफाय ओ बिदिनो सालजोंबो सियार बानायबाय बिदिनो माने मोननैजों बिदिनो रुजालायबा मानि गाम्बारि फिफांनि जे बानायनाय बियो जि बोसोर जोरोबा मानि साल फिफाङा बिनि ओ डाबल मानि गोबां बोसोर बांसिन जोरो आरोखि ना बिनि जाउनाव बिनि बेसेना दाम जायो ओमफाय बिदिनो नि खमायनाया ओ बिदिनो गोबां मानसिफ्रा जे जिनिसा साबसिन बेखौसो जों बयबो लुबैखायो सुबुंफोराथ' जों मिथिखायो नोंथां ओमफाय जायनि जाहोनाव माने साल फिफांखौ गोबां बिदिनो दानफायनायखौ जों नुनो मोनबाय ओमफाय बिदिनो दानफायसै दानफायसै दान फायनानै माने गायफिनै जेनेबा साल बिफांखौ जेनेबा जोंथ' आथिखालाव बिफां लाइफां खमायनायखौ जों नुबोगासिनो नाथाय बिदियाव जोङो बिफां दानफायनायनि ओ दानफायबाथ' जों ओ फांथाम फांब्रै जेनेबा बिफां फांसेयाव सयथा सातथासो औ गाय फिननांगौ नाथाय जों बेफोरखौ मावा जायनि जाउनाव माने साल बिफाङा खमायलांनो हमबाय आरोखि ना। ओमफाय बिदिनो जोंनि ओनसोलथिं दंबावो थाइजौ खान्थाल मानि बेफोरबायदि फिफांबो दङ ओमफाय बिदिनो बेफोरजोंबो बिदिनो थखथा बाथाम बायदिसिना बेफोर ओ बे फोराव बाहायनाय जायो बिबार बिफांखौ ओमफ्राय बिदिनो ओ माने जोंनियाव बिदिनो गय फिफांबो ओ बांसिन गय फिफां गायनाय जादों मानो होनोब्ला आथिखालावथ' गय फिफांजोंनो मानि गय गाननानै गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो आथिखालाव।
औ औ
बिदिनो गय फिफां होननानै बुङोब्ला बिदिनो ओ गयनि जा फिथाइ बेफोरखौ माने फाननाय जायो। मानि गया मानि बोसोराव खेबसे होयो आरोखि ना ओ फिथाइ ओमफाय बिदिनो गया माने गय फाननानैबो गोबां आथिखालाव मुलाम्फा रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो औ बिदिनो ओमफाय बिदिनो गयखौ माने आथिखालाव गोबां बागान खालामनायखौ जों नुनो मोनो गाव गावबागाव न' न' न' बिदिनो सोरबा दस बिगा सोरबा बिस बिगा मानि गोबां गायनानै मानि गोबां लाख-लाख बिदिनो रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो। बिदिनो ओ बिदिनो जेनेबा गयखौ जेनेबा सिगां जेनेबा मोननो जेनेबा माबोरै जेनेबा गयखौ गायो होननानै बुङोब्ला जोङो बिदिनो गय फिथाइया जेब्ला मोनो जेब्ला रायो अब्ला माने बेफोराव माने ओ बेफोर गयखौ माने सिगां माने हासिङाव फबनानै जावैयो जावै ग्रोयो आरोखि ना माने हा सिङाव फबनानै माने गयखौ गय रानायखौ दोननाय जायो औ ओमफाय जेब्ला बे हा सिङाव फबनाय गयफोरा माने ओ सेवो आरो औ देरनानै माने सेवो जेनेबा सेवनाय बायदि जायो अब्ला बेयाव मानि गाजा खिलियो आरोखि ना बे फिथाइनिफ्राय। मोनफा मोनफा गाजा खिलियो ओमफाय बिदिनो गाजा खिलिनानै बियो लासैनो माने फिफां महर देरलाङो आरोना बेयो गाजा खिलिनान। ओमफ्राय बिदिनो जेब्ला एसे गिदिर देरो अब्ला बेखौ माने गायस्लायनांगौ आरोखि। ना नोंथां नोंथाङाबोथ' मोन्थियो जानो हागौ गय फिफांखौ गायस्लायबाय थायो होननानै। बिदिनो सोरबा खेबनै औ। बिदिनो सोरबा खेबनै बिदिनो सोरबा खेबथाम औ। बिदिनो गायनानै औ।
खोनादोंना? ओ जेब्ला जों न' गंसे लुयोबा जोंनि थाखाय दंफाङआ बिराद गोनांथि नङासै।
औ नोंगौ।
जों जेब्ला न' बनायनोब्ला जोंनो मा नांगौ थकथा।
औ।
दिनै थक्टाफ्रा जोंनो मा होयो जोंनि न' लुनायखौ जाफुंहनो थाखाय मदद खालामो नङासै। जाहा दंफां लायफां गैयाबा थ' जाहा जोंनि न' लुनाया मा जागौमोन जाफुंनाय नङामोन आरो। इनिखायनो जोंनो दंफां लाइफां थायोब्लासो जोंहा जोंनि साननाय मानिखौ जों मा खालामनो हायो सुफुंनो हायो।
औ।
उम।
उम।
उम जोङो न' गंसे गिदिरखोनो लुबाय अब्ला बे जोंहा बेयाव मा नांगौ बाथाम थक जों खोरखि बनायनोब्लाबो जोंनो मा नांगौ
बाथाम नांगौ।
बेनिखायनो जोंनि थाखै गोनांथि जोंनो गासै फिफांखौ जोंखौ मा खालामो मदद खालामो नङासे।
औ।
जोंनो दिनै